खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों खोनादों
अ मा खालामदों दालाय
है नोंथां नै ओरैनो दङ
अ जाहांबाय
जाबाय नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो नों
ओंख्रिया नोंथां बिदिनो मिलायनानै संलाबायनायसो नोंथां आलु केरेला बायदि बायदि नोंथाङा जाबायना
आं जोंना सौगासिनोसो नोंथां नै दसे
अ मा ओंख्रि नोंथां मा संदों
जोंना नोरसिं बिलाइजों बयलार
अ नोंथां थारैनो बर'नि ओंख्रि
औ एसे दोरोङारि ओंख्रि महरै जानायनो नागिरदों गोबावजों जानाय हिसाबै
मोजां मोजां नोंथां मोजां
आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङ जि एसे एनै माबा माबा मोनसे मोननै आयदा लानानै सावरायनायनि सायाव हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दंना दा
दङ नोंथां दङ सावरायजागोन
होमबा जों बिदिनो बर'फोरनि गोदो गोदाननिफ्राय थिनानै जाबोग्रा ओंख्रि माखासे बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो दे
औ जोंहाथ' बर'फोरनि माखासे थिनानै जाग्रा ओंख्रि होनोब्ला जों मा माखौ मोननो हायो होनोब्लाथ' जोङो जेरै नाफाम मुला गुन्द्रुक
औ
बेनि अनगायैबो जोङो मेवाइ
औ
आरो मा दंबावोमोन नोंथां बिनि सायाव नोंथाङा गोसोखांनो हागोन नामा
नोंथां नारजि दङ नोंथां
अ नारजि दंथ' आरो औ औ बेफोरखौ नायोब्लाथ' जों जेरै बुंनो हायो बोरै बोरै बानायो होनोब्लाथ' जोंहा माखासे आदबफोर दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां दङ।
ओम जोंहा मेवाइखौ बोरै बानायो होनब्लाथ' नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ ना?
औ नोंथां इसे एनै।
थेवब्लाबो इसे फोरमायनानैसै आं नोंथांनो।
औ औ
जेरै जोंहाथ' मेवाइ मेवाइखौ जोंहा ओरैनो खाग्रो बा दानग्रोना मोना। बोर जोंहा ओंख्रि महरै जानो हायो। जेरै अनलाफोरजों जायो दालिफोरजों जायो नोङा ओमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेबायदियैनो जोंहा थिनानै जानो। मेवाइखौ थिनानै जानो होनोब्ला जोङो जेरै बेखौ गिबियाव औ-औवा बारिनिफ्राय बा बेखौ दानना लाबोनानै जोङो न'आव लाबोनानै बिगुरजिरनानै हानानै खौ दानफ्लेग्रोनांगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
माने फि बेखौ गिदिर गिदिरैनो हानानै दोनोब्ला जाखो बारा गोखै जाया होननानै मिथियो माने मेवाइखौ जोङो थिनानै जानाय महरै जायोब्ला माने गोखै खालामनानैसो जायो नालाय नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिदिनो जोङो बेखौ माने गिदिर गोदोर साखा साखा जेरै जों गोथाङावनो दानग्रोमोना जायोब्ला जों गिदिर गिदिर अनलाफोरजों जायोबा गिदिर गिदिर जायो। जायो नोङा होमबा नोंथां। बिदिनो बेफोरबायदियैनो जों माने बेखौ सोनानै भयामफ्राव सोनानै बा हासुंफ्राव सोनानै दोनोब्ला जोंहा बारा गोखै जाया होननानै मिथियो आरो ना माने इदिनो जों बेखौ गिदिर खालामालासिनो फिसा फिसा हाफ्लेनानै सोयोब्लालायनो गोखैसिन जायो होननाय खोनादों आरो नोंगोना नोङा नोंथां। ओमफ्राय एसे एनै मिथियो नामा बिदिबा औ औ आरो बिदिनो बिखौ हा दा फिसा फिसा दानफ्लेनानै औवा हासुं बा मोजांनो बयाम-माव सोनानै दोनोब्लालायनो बिखौ हारसिंनो दै ओंखारनानै गोखै जायो। बिदि गोखै जायोब्लालाय जोंहा गोबाव थिनानै जानायखौ माने नुयो आरोना जेरै जों बेखौ जायोब्ला जोंहा ओरैनोबो एवनानै जाजायो बा बायदिसिना बेदर फाव होनानै जादेरोब्ला जोंहा गोथाव मोनो आरोखि गोखै खैसिब खैसिबै।
औ नोंथां औ।
आरो। आं खोनानाय बायदिब्ला माने जोंहा जेरै जों। अरुणचलनि मानसि जेरै निसि हारिनि मानसि बिथांमोनहाबो बिराद गोबां बानायो होननाय बायदि नुदों आरो ना आं बेखौ बिसिनि बानायनाय हुदाया आलादा माने बि मेवाइफोरखौ थिनानै जानाय नि बानायनायनि हुथाया आलादा माने आदबा आलादा आरो माने जेरै बिसोरो जाखो न'आव लाबोनानै बिदि गोखैखौ बानायफैया होननाया आं
औ औ।
माने बिसोर हाज-हाजोआव थांनानैनो डाइरेक्ट। मेवाइखौ दाननानै बे हाजोआवनो बेखौ बिदि हाफ्लेनानै बिगुर जिरन्नानै हाफ्लायनानै औवा हासुुं दाननानै औवा हासुङावनो सोनानै गारबोयो जाहैदों बबावबा एसे हा गोदौफबनानै बेखौ बिलाइजों खोबफबफुबनानै गारबोयो जाहैदों मोजां मान सुनानै आरो बिदिनो ओमफ्राय जेब्ला मास मोनसे मास मोननै जायो अब्ला थांनानै नायहैयोब्लाथाय मोजां ज जायो नङा माने बांसिन मोजांसिन जायो होननाय खोनादों औवा हासुंफ्राव सोनायानै दोननाय बेफोर माने मेवाइफोरा बांसिन मोजांसिन जायो होननाय खोनादों आरोना
औ
बेबायदिनो जोङो नायोब्ला आरो थिनानै दोननायनि बेलायाव मुला गुन्दुखौ नायोबा जों एसे एनै मोनथियो जेरै मुलाया जाखो जोंहा रोखोमसे बेदर महरनि नडा होनबा नोंथां बेखौ जोंहा बिलाइबो जाजायो ओरै बेदरबो ज जाजायो बिदिनो जों थिनानै दोननानै जानो होनोब्ला जोंहा बिनि बेदरखौ थिनानै दोननानै जानो हायो आरोना जेरै जों बेखौ हानानै फोरानोब्ला जोंहा बे मोजां रानो आरो न'आव फोरानोब्ला
औ
बिदिनो जों बेखौ फोरानना फोराननानै जेब्ला रानख्रेबो अब्ला जों बेखौ बेलेग प्लास्टिक बा माबा मोनसे भयामफ्राव सोनानै दोननानै जों बेखौ थिनानै दोननानै जानो हायो आरो बेखौ जों लगायमोनदेर आरो बिदिनो अनला बा बेदर बा बायदिसिना बिना हारसिङै बेवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
बिदिनो नोंथाङाबो एसे एनै बै नारजि बा माखासे थिनानै दोनजानाय बिथिंनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन हागोन
औ देलाय नोंथां एसे फोरमायना होलाय
नंगौ थारैनो नोंथाङा जाबायदि मेवाइ आरो गुन्दुकनि सायाव बुंलांबाय बेफोरो नंमारगौ जोंनि बर' समाजाव बा बर' सुबुंफ्रा गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ थिनानै जाबोबाय थादों जेराव बोथोरजों लोगोसे बोथोराव जासे जानानैबो बोथोर बारलांनानै उनाव जानो थाखाय बेखौ जों थिनानै दोनो आरो बायदि बायदि ओंख्रिफोरजों बा बबावबा बबेबा होलागासै होलानानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायायनो बेफोरबो जाबोबाय थादों आरो बिदिनो जोङो थिनानै दोननाय होनोब्ला बर'फोरनाव जों माखासे मोननो हाबावो जेरै नारजि मोननो हायो जोंङ आरो सेवालि मोननो हायो बेनि अनगायैबो जों बासिगा बिबार होनो बेखौबो मोननो हायो बेखौबो बर'फोरा थिनानै दोनो आरो जों खुमब्राखौबो जों दोनो होननानै बुंनो हायो खुमब्रा आरो जोगोनार खौ जों थिनानै दोननो हायो खिन्थु इसेग्राब गोबाव समसिम नोंङाबाबो जों से दान नै दानसिम आरामसे थिना दोननानै बेखौबो जानो हायो आरो बर'फ्रा।
औ आरो नाफामखौबो जानो हायो नामा नोंथां थिनानै गोबाव सम।
नोंथां औ। नाफामाथ' आरो दा बुंसै नाफामखौथ' जोब गोबां गोबाव गोबाव थिनानै दोननानै जानो हायो बिदिनो नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियाव बर'फ्रा ना नांग्रोगौ। ना फिसा बा आसिसे आसि साइनैसो फिसा फिसा ना नानि गोनांथि जायो, नाफाम बानायनो थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
बिखौ सौग्लिनो थाखाय बा देग्लिनो थाखाय जोंहा मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि बेसादारि आरिमु उवाल आरो गाहेननि गोनांथि जायो। जायनि गेजेरजों बेखौ देनाय जायो। नाखौ लाबोनानै फोरानस्रोनानै बेखौ देनाय जायो। उलार गाहायनाव आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव थास' बिसं गोरोबहोनानै बा थास' बिंजों ज' बेखौ देग्लिनाय जायो। बिनि उनाव बिनि उनाव बिखौ गोदोनि समावथ' बांसिन औवा बुरखानि बयामाव सो सोरबा औवा बुरखानि बयाम नङा औवा बुरखानि हासुमावसो सोयोमोन। नाथाय समजों लोगोसे सोलायबोनानै आथिखालाव भयामफ्राव प्लास्टिकनि भयामफ्राव सोनायखौ नुनो मोनो।
औ औ
गोदोनि समाव जाय जेब्ला बेखौ भयामाव सोनाय जायोमोन भयामाव बिखौ बयाम नोङा औवा हासुंङाव सोनाय जायोमोन। औवा हासुङाव सोखांनानै बिनि सायाव थालिर बिलाइजों गोरा माथुनाय जायोमोन आरो बिनि सायाव हांगार होनानै बिखौ से दान बा नै दाननि थाखाय दोनोमोन आरो बिनि उनाव जोंहा नाफामा जाजानाय जायोमोन।
औ औ।
नाफाम बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि बे आसामाव रावबो सिनायि गैला। जों बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि महरै जों बेखौ जि आइ टेकबो मोननो हाखाबाय। जोंहा बेफोरो जोबोद गोग्गा बाथाव जाबाय नाफामखौ जोङो गाहायै बाथोन जायो। बा गाव गोजा बिदिबो जायो। बबेबा बबेबा ओंख्रिफ्रावबो होनानै जायो आजिखालि नाफाम होनबाथाय आजिखालिनि मुगायाव दानि गोदान मुगायाव नाफाम होनबाथाय बयबो मिथिजोबखासै बेफोरबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जेरै सेवालि बिबार। सेवालि बिबाराथ' बांसिन जोंहा गोजां बोथोर बा ओरैजाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर दानावसो बारनायखौ जों नुनो मोनो। बे बे समाव बर'फ्रा जासे जानानैबो बिखौ उनाव जानो थाखाय बेखौ फोराननाय जायो। बिबारखौ खननानै बिफांनिफ्राय सेरनाय बिबारखौ खनो। आरो बिखौ सान्दुंआव फोरानो आरो बिखौ भयामाव आरामसे सोनानै बेखौ दोनो आरो गोरान गोरानैनो आरो उनाव जानोबाथाय दिहुननानै जायो आरो बेबायदिनो बासिगा बिबारखौबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो बेखौबो खानानै फोरानना दोननानै उनाव समजों लोगोसे बेलेग ओंख्रिफोरजों दालिफोरजों बा बायदि बायदि अनलाफोरजों जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो खुमब्रा आरो जोगोनारखौबो जासे जानानै जेब्ला नांगौनि बारा जायो फिथाइफ्रा बेफार फालांगि खालामखांनायनि उनाव आग्लायना थानाय फिथाइफोर खौ उनाव जानो होननानै गलियाव थानाय आग्रां बा ओंखाम संग्रानि इसिंनि आग्रामफ्राव बेफोरखौ थिखोना दोननाय जायो उनाव जानो होननानै बेफोर थिनानै दोनजायो बेफोरबायदिनो आरो जानायनि अनगायै आबादनि बेलायाव जों एसे सावरायनो हायो आबाद मावनो थाखाय जेराव माइलि थुमनानै दोनो बर'फ्रा खोथिया फोननो थाखाय आरो बिदिनो खुमब्रा आरो जोगोनार बायदि बायदि मानलाग्रा मे मैगंफोरनि बेगरफोरखौ इन्जुराव लिरनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बर'फ्रा गोबां समनिफ्रानो थिनानै बेफोरबायदिनो दोनबोदों आरो बिदिनो जाबोदों ओंख्रिफोरखौ जाबोदों आरो आथिखालावबो जाबाय थानायखौ नुनो मोनो नोंथां ना
नोंगौ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोंना रायजलायनाय समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै औ औ औ औ दे दे औ
दे